हेल' खोनादोंना नोंथां अ अ अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव दसे रायज्लायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां
औ मिथि जोङो दायो मिथिंगा बे आयदानि सायाव दसे सावरायगोन गिबियावनो आं मिथिंगानि सायाव फंनैसो बुंथिनो लाग्रोनि
औ नोंथां
जादों जोंनि थांना थानायाव ओ जोंनि जिउ खुंनायाव थांना थानायाव जों बिनिफ्रायनो मोननो हायो मिथिंगानिफ्रायनो मिथिंगानि गेजेरजोंनो सुबुङा गावनि जिउखौ खुंनो हायो एबा गोदो गोदाय समनि फ्रायनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै सुबुंङा जिउ खुंबोदों सुबुंङा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय न बां गासै बिथिंनिफ्राय जोंङो मिथिंगायाव मिथिंगानि सायाव सोनारनानै ओ जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों मिथिंगाया जोंनि गासै नांनाय खौनो सुफुंजोबनो हायो। मिथिंनि मिथिंगानि गेजेरजों जोनङो मिथिंगानि गेजेरजों जोंङो गोबां गोबां बिथिंफोरखौनो जोङो मोनफुंनो हायो मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादजोंनो जोङो मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादजोंनो जोङो जिउ खुंनायाव ओ बाहायो जेरैबायदि जोंहा थिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां ओ मैगं मैला जिब जुनार दैमा दैसा बिनि गेजेरजोंनो जोङो जिउ खुंबोदों गोदोनि समनिफ्रायनो
औ हागोन नोंथां
औ
नोंथाङा बुंलांग सैबो खोथाफोरानो सैथो जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगा मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोंङो हा बार अखा दै गासिखौबो लानानै जोंङो साजायो नङा होमबा नोंथां अ बेनि गेजेरजों जोंङो। मिथिंगा हाजो हायेन जायखौ जोङो मिथिगौ मिथिंगा मिथिंगा मिथिंगानिफ्राय जोङो गोबां ओ नांगौ जानाय आ मुवाफोरखौ मोननो हायो जेरै जोङो मिथिंगानि दंफां लाइफां दंफां लाइफांनिफ्राय जों मानसि मा हारिया हां लानो थाखाय अक्सिजेन मोनो। आरो जोङो हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद जायखौ जोङो हगारो बे हगारनायखौ जोङो जोंनि मिथिंगानि दंफां लाइफांफोरा बेखौ जोंनिफ्राय ओ लांनानै बिसोरबो हां लायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ बेनि उनावहाय जोङो दैमा दैसा, बिफां लाइफां गोबां जोंहा बिथांमोनखौ ओ बिसोरखौ जोङो मुं होनाय जायो नङा होमबा मिथिं मिथिंगानि। बेबादिनो गोबां ओ सम्फद सम्पदफोराबो जोंनि मिथिंगायारि ओ मुवायाव गोलैयो नङा होमबा नोंथां? बे मिथिं। ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदाय ओ जोंनाव माबायदिहाय जोङो हाजो हायेननिफ्राय ओ बोहैबोनाय दै जायखौ जोङो ओ सावगारि एरखां होयोमोन जायखौ जों होननानै बुङोमोन मिथिंगाखौ बेनि उनावहाय जोङो गोदो गोदाय जोंनि मिथिंगाया ओरैबायदि समायना सोमखोरमोन ओ जायनि जाहोनाव जोंनो नांगौ बायदिहाय अखा मोनोमोन। आं दानि जुगावहाय जोङो बांद्राय अखा मोननो थांलिया मानो मानो होनोब्ला जोंनि मिथिंगानि दंफां लाइफांखौ मानसि ओ सुबुंफ्राहाय दानफैनो हमगासिनो दङ जायनि जाहोनाव बांग्रिं अखा बांबोनो हमगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोंनि गेज जेराव। ओ। साननि सोराङा बांद्राय जोंनि गेजेराव ओ खोख्लैनायखौ जोङो गोख्रों नुदों जायनि जाहोनाव जोङो सुबुं माहारिया दासान्दि साननि थाखाय सानदुंनि थाखाय जोङो थाथि हायि जादों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बेनि उनावहाय जोङो नै जोङो दासान्दि बाहायो। गारि मथरनिफ्राय जों गारि मथरखौ खारहोनो थाखाय जोङो थाव बाहायो नङा होनबा नों हो बे थाव थावनि फ्राय जोङो थाावनिफ्राय जोङो गारिखौ। ओ गार थावखौ जों गारियाव सोनानै। जे जों सालायखांनायनि उनाव ओंखारनाय धङा ओंखारनाय धङाया जोंनि थाखाय बेस खहा खालामो जोंनि मिथिंगाखौ बेसेबांबा खहा खालामो जायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया थांना थानायाव गोब्राब जागासिन सिनो दङ। जोंनि गेजेराव दिनै मिथिंगा होननानै बुङोबा मिथिंगाखौ लानानैनो दिनै जोंनाव बेफार फालांगि मावगासिनो दङ जेरै जोंनि दंफां लाइफांखौ हा ओ फालांगिफोरा दानफायनानै गुबुनाव फानहरगासि नो दङ गुबुनाव हरगासिनो दङ दिनै जोङो मिथिंगाखौ दं मिथिंगानि दंफां लाइफांखौ जोङो मोजां खामानियावबो मावदों जेरै जोङो न बां लुनायाव बाहायदों गोबां सुबुङा बेखौ फाननानै जोङो दिनै नआव जानाय खरसा बा जानाय बा सोरनिबा गथखौ फरायहोनाय बा नखर सुंनायाव जोंङो बेखौ ओ आरो नुुबावबाय दोङो नङा होमबा नोंथां जोङो बुंनो हायो मिथिंगा मिथिंगानिफ्राय जोङो ओ गोबां हो आरजिनोबो हायो बा जोंनि गेजेराव मिथिंगा दा दासान्दि बुंनो थाङोब्ला मिथिंगाखौ गोबां सुबुंफ्रानो खहा खामबोगासिनो दङ जेरै जोङो मिथिंगा हाजो हाजोनिफ्राय जोङो दंफां लाइ फंखौ दानफायनानै ओ फालांगिफ्रा फानहरबाय थादों जायनि जाहोनाव हाजोनिफ्राय गोग्लैनाय दैया बेनि हाखौ खुरखागासि बेफोरबायदि बेनि उनावहाय दानि जुगावहाय जोंनि हा हाखौहाय जावखनानै दिनै ओ हाखर बनायगासिनो दङ बेबायदिनो जोंनि गेजेराव ओ गोबां खैफोद ओ सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो
उम
बेनि उनावहाय जों बुंनो थाङोबा दैमा दैसा दैमा दैसा दैमा दैसाया जेरै जोंना गोदोनि बायदि नंलिया दानि ओ जुगावहाय दैमा दैसाखौ ओ दैमा दैसायाव जोङो ओ रान सावसो नुनो थांगासिनो दं मानो होनोब्ला जोङो ओ दंफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो अखाखौ मोननो हायोमोन नाथाय दिनै दंफां लाइफांखौ बेफार फालांगिफोरा दानफायनानै फोजोबस्रांनानै ओ जोंनि मिथिंगाखौ फोजोबबाय दंफां लाइफां फांखौ मिथिंगायाव थानाय दंफां लाइफांखौ फोजोबगासि फिनोदों नोङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जोङो दिनै जायनि जाहोनाव जों दिनै दंफां ओ दै सरि ओ अखा हानाया खमिलांगासिनो दङ आगोलनि बायदि गेहाय नंलिया जायनि जाहोनाव जों दा दानि जुगावहाय बांसिनानो दैखर बा दैमाफोराव जोङो दै नुनो मोनलिया थिग बेबायदिनो सान्दुंङासो बांगासिनो दं जोंनि गेजेराव नाथाय जोङो मिथिंगा होननानै बुङोब्ला सान्दुंखौबो जोङो सान्दुंङआबो जोंनियाव गोग्लैफायो नाथाय बिदि होननानै जोङो दंफां लाइफांखौ बेबायदि दानफायनाया जोंनि थाखाय जोबोर खहा। मानो होनोब्ला जो सुबुं माहारिया थांना थानायाव दंफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेन गेसखौ लायो नोङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंनि गेजे दङ जों गोबां खहाखौ नुनो थांगासिनो दं दिनै जोङो बा नखराव गोबां नांगौ जानायलाय जानाय समावहाय जों दिनै मा खालामो दंफांखौ जोङो फानो बा मिथिंगायानि जोङो जायखि जाया मुवा बुस्थुखौ जोङो फानो दिनै ओ दैखराव दै गैयाबा जोंनि सि सुनाय बा जोंनि नांगौ जानाय दैखौ जोङो बाहायनो ओ बाहायनो मोना। जाय जायनि जाहोनाव जोङो हायेन ओनसोल जाय हाजोनि सेराव थायो बिथांमोना दिनै दैखरबो जावनो हाया। बिथांमोना दिनै दंखलबो जाव अ गायनो हाया जायनि जाहोनाव जोङो दैनि आंखालाव थांना थानांगौ जायो नोङा होमबा नोंथां? बैदिनो गोबां जोङो जोंनि ओ मिथिंगाखौ जोङो खहा खालामनायखौ नुबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव सुबुं माहा आरियानो जों गोहोम खोख्लै गोलोम गोहोम खोख्लैजाबोबाय दङ मिथिंगानिफ्राय नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङाबो एसे बा फोरमायनानै होबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा दायो जि बेसेन गोसा गोसा बाथ्राखौ बुंलांबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननिफ्राय बेबायदि बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ खोनासंनो मोननानै नोंथाङा होननाय बायदि फंनैसो बुंसलिमना होननायलाय आं मिथिंगानि सायाव आरो गनोसै जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां मुवाफोरखौनो सुबुङा बाहायनानै दानि समाव गोबां खहा खालामबाय जेरै जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पद। खुनि सम्पद जेरै सुनै अन्थाइ खैला। आरो गेस एबा पेट्रलियाम बेफोरबायदि जोंहा थाव बेफोरखौ जोङो सुबुङा नांगौनि बारा बाहायनानै जोंनि जा मिथिंगानि समानथाइ बेखौ जोंहा गैयि खालाम लांनो हमबाय सुबुंफोरा नङा होमबा नोंथां। जोंहा गोदोनि समाव मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै जाफोर जोंहा मिथिंगानि मोननाय दंफां लाइफांजों जोंहा गोदोनि समाव न' लुदोंमोन एबा मिथिंगाजोंनो समानथाइखौ लाखिनानै जोङो जा